हेल' नोंथां।
खानादोंना।
खोनादों नोंथां।
औ माने जों दिनै ससियेल मिडियानि बादै टपिक जों रायज्लायनो सानदों आरो ना।
औ राय्लाय जायो नोंथां औ राय्लाय जायो नोंथां।
ससियेल मिडिया होनब्ला मोनसे माने मास मिडिया टेक्न'लजि आर ना। जाया। जायहा जोंनि जिबनखौ जोंनि लाइफखौ माने इजि खालामनो हाबाय आरो। ना बहुत माने। जोङो माने सिगांखौ जोंफोरो निउसफोर मिथिनोबा। एबा माबाफोर जाथाय मिथ जेनोबा। जोंफोरो बे निउस पेपारनि लोगोसेसो जोंफोर मिथिनो हायोमोन न'‌?
औ औ नंगौ औ नंगौ।
दाना जोंफोरो बे ससियेल मिडियानि लोगोसे दं जोङो माने एक मिनिटावनो आरोना गो सोबा जोङो दसेनो जोङो मिथिनो हायो आरो ना। बुहुमनि खनायाव‌ मा जाथाय जों मा जाथाय जायाखै जों बेखौ लोगो लोगोनो माने जोङो मिथिनो लुुबैदोंबा जोङो गोसोबानो जोङो दसेनो जों मिथिनो हायो आरो न'? जोङो ससियेल मिडिया होनोब्ला आरो जाबाय जेरै जोंनाथ' दाना दाना इन्टारनेटनि जुग ना जोङो फेसबुकफोराव नङाबा इन्सटाग्राम इउटुबफोराव जोङो मा होनो जि जाथाय जादों जि निउसफोर जादों बुहुमाव जोङो बेखौ माने इजिलि माने बुहुत माने गोरलैयैनो जों मि थिनो हायो आरो।
औ।
आङो बुंबावनो सानदों ससियेल मिडियानियाव बे फ ससियेल मिडियायाव माने जोंफोरो माने जिखौ माने सोलोंनो गोसो जोङो माने बेखौ जोङो इजिलि जों सोलोंनो हायो आरो न'? माने जेनेबा जोङो बुंनो सान दों माने मानसिफोरा दानाथ' माने बहुत ब्ल'ग भिदिअ आरि बनायो ना मा होनो ससियेल मिडियायाव माने जोङो जेफोरखौ रोङा जोङो जिखौ सोलोंनो गोसो माने बिदिनो गुबुन गुबुन मानसिफोरा भिदिअ होनायफोरखौ मा होनो जोङो नायनानै मारै खालामनांगौ मारै खालामनाङा जेनेबा सापस माने आंनाव माने प्रब्लेम फैदों आरो न माने बे प्रब्लेमखौ माने जोङो मा मारैहाय सल्भ खालामनो हागोन जोङो बे ससियेल मिडियानि लोगोसेनो जोंफोर माने इजिलि सल्भ खालामनो हायो जेरै ओमफाय आरो जेरै जोंनि जाग्रा मुवा फोर माने संनाय भिडिअ फोर माने जोङो माखौबा जों संनो रोङा जोंफोर बेफोरखौ माने संनाय भिडिअफोरखौ जों नायनानै जोङो सोलोंनो हायो आरो माने जोंफोर मारैहाय संनांगौ मारै संब्ला मारै जोंनि ओंख्रि फोरा मैगंफोरा गोथाव जायो जेनेबा आं बुंनो सा माने जेनेबा अमा बेदरखौनो हमना लाबाय। माने अमा बेदरख खौ माने जोंफोरो मारै संनांगौ। मारैहाय खालामबा माने बांसिन गोथाव जायो। माने बेफोरबायदि भिदिअफोर खौ स्किल्सफोरखौ माने जों नायनानै ससियेल मिडियानि लोगोसे जोंफोर सोलोंनो हायो आरो
औ-औ
बुंनो सानदों माने बे ससियेल मिडिया फैनायनिफ्राय जोंफोरनि माने जिबना बुहुत माने मोजां इजि जाबाय आरो न'। माने जि जा थाय आं बुं आं बुंलांबाय जेरैहाय जि जाथायफोर जादों। एबा जों माखौ सोलोंनो गोसो माने जों बिखौ गोरलैनो सोलोंनो हा हायो आरो। औ। औ नोंथाङा एसे फोरमायबावदो मा बुंनो सानो।
औ-औ ससियेल मिडिया होनोब्ला जों ससियेल मिडियाया जाबाय जोंनि नुनो मोननाय आयना बायदि जों बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों ओ बायदि रोखोमनि सुबुंनि बा जिखुनु मिथिंगायारि नु जा ओ जिखुनु गामियारि बा सोहोर बायदिफोरनि जों बैफोर गुमुरखौ जे जों मबाइल इन्टारनेटनि गेजेरजों जों ससियेल मेडियायाव ओ जेरै मबाइल टिभि बायदियाव जों निउस पेपार बेफोरख खौ जों बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनो। ओ जेरै निउ नोंथाङा बुंदों निउसनि बागै। बै निउसपेपार निउस। पेपारा जाहैबाय जों गोदोनि समाव ओ सिगां समाव जों लेखा बिलाइ बायदियाव जों लिरथुमनानैसो बा बेखौ जों गोबां रोखोम माने गोबाव समावसो जों बेखौ लिरथुमनायावनो गोबाव समहालागैसो जों बे निउसखौ जों मोननो हायोमोन ना थाय दानि जुगाव ससेल मिडया ओंखा नाय लोगो-लोगो सासे सुबुंनि जाथाय बा बायदि रोखोमनि बा मिथिंगानि जों खैफोद आफोद जानाय सम पटफोरनि बागै जों बे ससियेल मेडियानि गेजेरजों जों मबाइलजोंनो भिडिअ लानाय बा केमेरा लानाय बैफोरखौ जों। ओ इन्टारनेटआव आगारना होब्लानो जों जे बै बै जाथाया जादोंमोन ओ दानिसो बावै जादोंमोन होनना जों लगे लगेनो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरबा सोर सु सुबुङा आगारना होयोब्ला जे इन्टारनेटाव आगारना होयोब्लानो गासैबो सुबुङानो । जों नुनो मोनो । बे ससियेल मिडियाायाव ओ खायसे ओ सुबुंफोरा बांसिनानो जे ओ मुलाम्फ फा खालामना लानो हादों । सुबुं माहारिनि गेजेराव बे थारैनो सैथो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ ।
ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ सासे सुबुङा जेरै इउटुबार बा बिदिनो ओ इन्स्टाग्राम इन्स्टाग्रामार आरो आरो बिदिनो फेसबुक जेरै फेसबुक आव बेसोर सुबुङा बे ससियेल मिडिया बा मबाइलनि इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो ओ गावनि रोंगौथि बा गावखौ जेरै रां खामायनाय आयदायावनो गाव डेभ्लक बा गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों बे ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो माने बे सुबुङा गावनि मावनाय हैरिनाय रोंगौथि बेफोरखौ खोनन्थिसार होनो हादों आरो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंहा फरायनाय बिथिङावबो ओ जेरै बायदि रोखोमनि जेरै सोलोंथाइ होनाय बे ससियेल मिडियायाव जे जेरै टिचार बिदिनो जेरै फोरोंगिरिफोरा जे मबाइल ससियेल मिडियानि गेजेरजों इन्टारनेटाव ओ जेरै फोरोङो जेरै थांस'नो हायि गोजान गोजान जायगानिफ्राय जेरै थांस'नो हायिफोरखौ ससियेल मिडियाायाव आगारनानै जों ओ गावनि सोलोंथाइखौ जेरै गोजान जायगायाव थांनो हायाबाबो जे ससियेल मेडियानि गेजेरजों जों बैफोरखौ नायनानैनो जोङो ओ गावनि सोलोंथाइखौ जों मबाइल इन्टारनेट बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मोननो हाफुङो।
औ। औ नोंथां माने नोंथाङा औ आं बुंनो सानो सानदों नोंथाङा जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन ना माने लाइक जोङो ससियेल मिडियाजों लोगोसे माने जोङो माने जोंनि गावनि रोंगौथि। जोंनि गावनि माने जि स्किल्सफोर माने। जेरै जेरै जा जाबाय जेनेबा जेरै जेरै जाबाय संनाय खुरनाय। एबा बिदिनो खेला देला। गुल गेलेनाय। नङाबा माबा मोनसेफोर माने जाथायफोर जानायनि निउसफोर माने जों बेफोरफोरखौ रोंगौथिखौ जोङो देखायनो हायो आरो न ससिल मिडियाजों लोगोसे आरो नोंथाङा जेरै बुंलांदोंमोन माने रांनि खौरां। औ नोंथां नोंथां बुंनाय रांनि बे खौरां बेथ' थार माने जोंङो बि बिदिनो ससियेल मिडियाजों लोगोसे बेनो माने जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जों इउटुबार जानो हायो इन्सटाग्रामार जानो हायो एबा जोंफोर फेसबुकफोराव भिदिअ बिदिनो आपलड खालामनानै माने जोंनि सस ससियेल मिडियाआव माने जोंनि कन्टेन्टखौ जों माने मनिटाइस खालामनानै आरोना जोङो बिदिनो गावनि नांगौखिनि माने जसेबांखिनि जोङो रां नांगौ जायो बेफोरखौ रां नांगौखौ मानोे जोङो सु सुंनो हायो आरो ना नों
औ औ औ औ
सानदों माने बेबायदिनो ससियेल मिडियायाव जोंनि माने गावनि जि स्किल्सफोर दङ जि रोंगौ थि जोङो जोङो बेफोरखौ माने जोङो गुबुननोबो देखायनो हायो आरोना जों गुबुननोबो खिन्थिनो हायो जों फोरोंनो हायो माने जेनेबा जों मारै ख खालामनांगौ जोङो मारैहाय खालामबा माने मोजां जायो जों बेफोरखौ माने फोरोंनो हायोआरो आरो जे नोंथाङा बुंलांदोंमोन माने सोलोंथाइनि बादै आंबो माने बे टपिकखौ एद खालामनो सानदों आरो न माने बदिनो ससियेल मिडया नि लो लोगोसे माने जोंफोर जि सोलोंनो गोनां जि नलेज नांगौ माने जोंङो बे फोरफोरखौ सोलोंलांनो हायो माने जेरैहाय जोङो भिदिअ फोराव नुनो मोनो ना माने सोरबा मानसिफोरा माने बिदिनो फरायनानै माने माने नोंथां आ बुंदों ना मने बिदिनो माने अलाइ क्लासफोर खा नानै अनलाइन बिदिनो क्लास देखायनानै फोरोंनानै ससियेल मिेडियानि लोगोसेनो माने जोंफोरो फोरोंनो हायो आरो ना औ माने जोंफोरो बिदिनो बहुत मानसिफोर नुदों माने जायफोरा बिदिनो अनलाइन क्लास खालामो माने गुबुनखौ फोरोङो गुबुनखौ हेफाजाब खालामो आरो न बेबायदिनो माने जोंफोरो ससियेल मिडियानि हेल्प जों माने जोंफोरबो फोरोंनो हायो माने जोंफोरबो गुबुननि रोङिफोरखौ माने जोंफोरो देखायनो हायो आरो आरो नोंथां माने जोंथ' दायो माने बेखौ रायलायबाय जोङो माने आं बुंनो सानदों आरो ना माने ससियेल मिडियानि माने मोजां गाज्रि । आं बेखौ एसे फोरमायनो सानदों आरो न' जेरैहाय जों रायज्लायलांबाय । जेरै जों बुंबाय आरो ना जोङो जेरै जोङो बुंलांथिबाय जोंफोरो निउसफोर नायनो हायो ससियेल मिेडियायाव जोंफोरो जि सोलोंनो गोसो बेफोरखौ जों सोलोंनो हायो जोंफोर आरो जि माने जि रां नांगौ जि मोजां गावनि फेमिलिफोरखौ सापर्ट खालामनो माने जि रां नांगौ जायो जों माने बि बेफोरखौ खामायनो हायो आरो न' । माने बेथ' जालांबाय जोंनि बे ससियेल मिडियानि मोजां आर ना आं दायो ओमफ्राय गाज्रिखौबो बुंनो सानदों माने गाज्रिया जाहैबाय जेरै ससियेल मिडियाजों लोगोसेनो माने बुहुत गाज्रि गाज्रि माने जाथाय जानाय नुनो मोनो आरोना जोंफोरो । माने जोंनि जोङो माने मानसिफोरा ससियेल मिदियाखौ मारैहै बाहायो मारैहै माने इउस खालामो बिनि सायाव आरो न' माने गाज्रिहै बुङोबा माने बिदिनो जोंफोरो माने बुहुत नुनो मोनो ससियेल मिेडियाायाव बिदिनो सोरबा सोरबा हौवाजों सोरबा हिनजावसाजों नांलायनाय जाबाय । बेफोरनि गाज्रि गाज्रि फट' भिडिअफोरखौ बेफोरखौ सेयार खालामो आरो । ना बेफोर माने गाज्रि । माने बेबायदिथ' खालामदों मोना । माने बिदिनो आरोना जों । फोरनि बाहायनायनि सायाव आरो न माने जोंफोरा ससियेल मिडयाखौ मारै बाहायो जों मोजांयै बाहायबानो मे मोजांयै बाहायनो हायो । गाज्रि बाहायबानो गाज्रि जायो आरो न' । माने खिन्थु जों फोर नु नुनो मोनो आरो न' दानि मानसिफोरा माने बांसिन माने मोजांखौ सोलोङा गारा माने गाज्रिखौसो सोलोंनो नाजायो आरो न' । बेबायदिनो सोरनिबा गाज्र फट'फोरखौ नायनानै बेफोरावनो गोजोना थायो माने बिदिनो खुरांफोर मानिया गाज्रि गाज्रि फट' भिडिअफोरखौ शेयार खालामला बायो माने जोंफोरनि माने दाथ' मरदान जुग जालांबायना जोंफोरा माने ससियेल मेडियायाव नुब्लानो माने सेयार खालामनाय माने बिदिनो गाज्रि गाज्रि फट'फोरखौ शेयार खालामनाय । बे माने मोन बुहुत गाज्रि हुदा आरोना जोंफोरनि बे हुदाखौ माने जोंफोरो होबथानांगोन नङाबा जोंफोरनि जिबन माने बिदिनो ससियेल मिडियाजोंनो माने नस्थ'बो जालाङो आरो औ। नोंथां एसे फोरमायबावदो। ससियेल मिदियानि बादै।
औ ससियेल मिडिया होनोब्ला जों नोंथाङा बुंदों जे गाज्रि आरो मोजां बेफोरखौ ओ नोंथां बुंनायफोरा थारैनो सैथो। ओ जोंहा गाज्रि होनोब अब्ला जे ओ ओ गाज्रि बेलायाव ओ खायसे सुबुंफोरा जोंनि जे सुबुंफोरा बे ससियेल मेडियानि गेजेरजों खायसे मोजांखौ सायख'ना लानो हायो नाथाय आरो खायसेया गाज्रिजोंसो जों थांनायखौ नुनो मोनो। बे गाज्रिफोरनि बेलायाव दं जेरै ओ गाज्रि गाज्रि भिडिअ जेरै ओ नाया नाय थाव जायोबा बिदिनो सोरबा सुबुंनि बा बिदिनो गारि मथरनि बा बिदिनो ओ बायदि रोखोमनि जेरै दिन्थिनाय गाज्रि हाबा बा गाज्रि मावनाय बैफोरखौ खायसे सुबुङा लाइमोन बैसोनि सुबुंफोरा बेफोरखौ ओ नायनायनि गेजेरजोंनो गोसोआ माने गोसो जायो बिसोरो माने गावखौ होबथानो हायै बायद बिदि जायो बे ससियेल मिडिया सोरखौबा मोजां खालामदों आरो सोरखौबा गाज्रि खालामदों। बे ससियेल मिडियाया जाबाय मानसि खौ बोगथाबनो हानाय आरो ओ बे ससियेल मिड डियाव जाय सुबुंफोरा जे मोजांखौ सायख'नो हायाब्ला बेयो गाज्रि लामाजों थांगोन आरो जाय मोजांखौ सायख'नो रोंदों बेयो दावगानाय बा सोलोंथाइयाव गावखौ ओ जौगासार होनो बा दावगासार होनो गोजौ फारसे गावनि थांखिसिम सौहैनायाव बे ससियेल मिडियाया जोबोरैनो जोंखौ जाफुंसार होगोन होननानै ओ बे ससियेल मिडियायाव ओ जों बेखौ मिथियो। औ नोंसोरजों रायज जायना बे जोंहा स सम होनाय मथै ओ बायदि रोखोमनि ससियेल मिडियानि बागै सावरायनाय बे सावरायनायाव नोंथांजों रायलायना ओ गोबां बाथ्राखौ मिथिबाय आरो गोजोननाय मोन्दों।
औ नोंथां जोङो बिदिबा बे टपिकखौ बेहायनो दिनथ'नाय जाबायना नोंथां औ गोजोन्थों।
औ दे गोजोनथों।